खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
दा आङो नोंजोंहाय बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो सै सानदों सावरायनो हागोन ना
सावराय जागोन नोंथां
औ बिदिबा आं सावरायलांसै बैसागु होननानै बुङोबा जोङो बर'नि बैसागुखौ जोङो मोननै थाखोआवहाय राननो हायो बेनो जाबाय मानसि बैसागुआ आरो मोसौ बैसागु बे मोननै बाहागोआव राननो हायो आरो जोङो बैसागुखौहाय गिबियाव जोङो सेथि खलब बाव मोसौ बैसागुखौ खुंग्रोनाय जायो बे बैसागुखौ जोङो मोसौ बैसागुखौ सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि फुंबिलिनिफ्राय खुंनाय जायो आरो बे सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि फुंबिलिनिफ्राय म मोसौ थुखैनाया जागाय जेनो बे खोन्दोखौ मोसौ थुखैनाय फोरबो होननानै बुंनाय जायो आरो आबादारि बर' हारिया मोसौनि थायावनो थांना थानायनि राहाखौ हगारसारो बेनिखायनो मोसौफ्रा बेमार आजार गैयाजासे मोजाङै थाथों आरो मोजां जोलैनि गोबां मोसौ उजिथों बेनि थाखाय मिजिंथिनानै मानसिनि बैसागुजों लोगोसे मोसौनि बैसागुखौबो खुंफानाय जायो आरो बैसानखालि मोसौ बैसागुखालि फुङावनो मोसौखौ गलिनिफ्राय दैमा दैसा बिलो हाखरफ्राव थुखैनो होलांनाय जायो बे सानखालि बिसोरखौ लावथिजों बुनाय जाया आरो लावथिजों बुनायनि सोलायै बिसोरखौहाय बिबार गोनां मोखोना बिफां दिगिलिथि बिबार गोनां खा थिरि रायदों नो बायदिखौसो बिसोरखौ बुनो थाखाय बाहायनाय जायो थुखैनो लांनायाव मोसौखौ लाव फान्थाव आरो हालदैनि बेदर हाफ्लेनाय थुख्राजों खुबैस्रावना बोर सारस्रिनायखौ जों नुनो मोनो बे समाव जोङो माखासे मेथाइफोरबो खननाय नुयो बे मेथाइयानो जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बे मेथाइखौ जोङो खनै खनैहाय मोसौखौ थुखैनो लांनायखौ नुनो मोनो आरो मोसौ थुखैखांनानै गोदोनायाव लाव फान्थाव हालदै थाइखा दावा बिबार मोखोना बिबार बायदिनि लु गानहोनाय जायो गं आरो आसुफोराव थाव गोथां थाव गुबै फुननानै होनाय जायो हांगार आरो अन गुन्दैजों मोसौनि बिगुराव फाख्रा सिख्रा दागायनाय जायो बेबायदि खालामब्ला हप्तासे मोसौफ्रा सप्तासे मोसौफ्रा हाग्रा बारिफ्राव थाहैब्लाबो हाग्रानि जुनारफ्रा जेबो खहा खालाम नो हाया होननानै सनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो बेनि बे बे मोसौ थुखैखालिनो जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा सानावहाय संक्रान्त संक्रान्ति एबा गोखा गोखै जानाय होननानै बे बैसागु फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो संक्रान्ति समावहाय जोङो माखासे गोबां बिदिनो मैगं थाइगं हाग्रानि मैगं बिलाइ बायदिफोरखौहाय जोङो खांनानैहाय ओंख्रि संनानै जानाय जायो आरो बे दिनखालि बेनि अखानायनिफ्रायनो जोंनि मानसिनि बैसागुआहाय जागायजेनो मानसि एबा सुबुं बैसागोनि सेथि सानाव जोङो थैनानै थांनाय नखर न'खरनि आगु मानसिफोरनो जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद होनानै बाथौ गुदियाव बावउनाय जायो आरो आनान गसायखौ गाबख'नाय जायो बेफोरबायदि गाबखौखांनानै जोङो गिदिर सुबुंफोरखौहाय जोंनिफ्राय गिदिरसिन सुबुंफोरखौहाय मान बावनानै खुलुमनाय जायो बयखौबो गिदिर गोलावफोरखौ जङो खुलुमग्रोनाय जायो आरो बेनि उनावसो जोङो गामि गामि जोङो हानजा जानानैहाय बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला बेबायदि हानजा जानानै जोङो न'खर न'खर मोसाहैनो थांनाय जायो आरो न'खरावहाय जोङो बायदिसिना मागि हैैनाय बेबायदि खालामनाय जायो आरो जोंना बैसागुआवहाय बर'फोरनि बैसागुआव जोंना बैसागुनि गुदि मुवाआनो जादों जौआनो
औ औ खोनादों नोंथां
जौआसो जाम्बाखौ सियान खालामो आरो बबाखौ ओ राव ओंखारहोयोनो जाम्बा मानसिफोरखौबो राव ओंखारहोनो हायोनो जौआ बेनिखायनो जोङो जौखौहाय बर'फोरनि बे बैसागु बोथोरावहाय जोङो गुबै गुदि मुवा होननानै बाहायनाय जायो आरो बैसो देदोननाय बोराय बुरैफ्रा थैनायनि आगोल लोङै जायै रंजा खुसि खालामनो लुबैयो बेनिखायनो बिसोरो बे बैसागु बोथोरावनो लोंस्रा लोंस्रानोसै जास्रानोसै साननानै बिसोर बो रंजायो आरो बोराय हान्जाया जौ बिनानै रोजाबनाय माखासे मेथाइफोरबो दङ जेरैहाय गाङे गुङै लुदुरगे बाजै बिनास्रि जौ दं ना गै या एसे लोंलांनि बाजै एसे लोंलांनि होननाय बेफोर मेथाइफोरखौ जोङो खन्नाय नुनो मो मोनो आरो बैसागुआवहाय बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि मोनसे गोनां आयदाआनो जादों गोदान बोसोरनि मुंथियै गावजों गाव मान होलायनाय आरो लालायनाय जोङो गोदान बोसोर गोदान बोसोर जाबाय होननानै गोदान बोसोरा जागाय जेनबाय होननानै जोङो गावजोंगाव मान होलायनाय लालायनाय बेखौहाय जोङो मोन से बिनि आयदा महरै बाहायनाय जायो आरो बैसो आरो सोमोन्दोआव उन्दैफोरा गेदेरफोरनो मान होयो आरो गेदेरफोरा उल्थायै अननाय होयो जोंनो बेबादिनो जोङो बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै ओ फालिनाय जायो आरो आबाद गाहाय हारि आबाद गाहाय हारि बर' हारिनि बोथोरजों लोब्बा थानाय गोदान बोसोरनि फोरबो बैसागुआ जोबोर ओंथि आबुं आरो गाब बरहा उम बेनिखायनो जोङो बैसागु बोथोरखौ आबादजों सोमोन्दो लानानै जोबोद गाजा गोमजायैहाय फालिनाय जायो आरो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै दानिआ नोंथांआ माबाफोर सावरायनो गोसो दं नामा?
औ आंबो मा होनो जोंनि बर' हारिनिनो मा होनो बर'फोरनि जुलि जुलि फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों
औ दे
बिदिबा फोरमायलांनोसां नोंथां जुलिआ मानो सुबुं माहारिनि मोनसे एंगारनो हायि समाजारि नेमखान्थिनो बियो सासे मानसिखौ मा होनो रोंमोनथायाइ गोनां रोंमोनथायाइ होयो सासे सुबुंनि जुलिनि उनाव मा होनो सासे सुबुंआ मानो जुलिनि उनाव समाजारि जानानै फैयो नो आरो सोमोन्दो गैयि नख नखरजों मोनसे माने सोमोन्दो गोरोबलायनाय फैयोनो खोनादों ना
औ खोनादों
मा जुलि जानाया हौवा बिसि मानो हौवाया बिसि नि गासिबो सुखु दुखु बा बेनि गाबनाय मिनिनाय बेफोरनि मानो बिबानखौ माने रुजुननानै लायोनो आरो जुलिनि उनाव आमफ्राय आरो समाजारि जालाङो होननानै बुं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाबानि रोखोमा मोनद' दङ खोनादों ना
औ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
बे मोनद' रोखोमफोरखौ आङो नोंथांनो खोन्थालांनोसै आरो समाजनि माने समाजनि नेम बायदि होननानै बुंदों बेखौ होननानै बुङो नायनानै लांनाय माबाखौनो होननानै बुङो हाबा गोलाव बो होननानै बुङो आरो बेखौ आफाय दं गोरजिआ गोरजिआ हाबा दं खारसनाय हाबा बोनानै लांनाय दंखा हाबनाय आरो दोनखारनाय बे मोन द'था रोखोमनि गेजेराव मोननैखौ जोंनि समाजा गनायनानै लानाय जाया थेवबो लाथारबाय जेब्ला समाजनि नेमखान्थि बायदियै हाबा होनाय जायो आरो बेनो जादों बोनानै लांनाय हाबा आरो दोनखारनायखौ आरो आव जोङो दा समाजारि नेमखान्थिजों होनाय हाबा एबा हाबा गोलावखौ जोङो फरायनो लानोसै आङो
औ
माने बर'फोरनि खुगाजों खुगा सोलिबोनाय बायदियै जोङो मा होनो सिगाङाव जोङो हाबा हाबानि सिगां जोङो हिनजाव नायग्रोनाय जायो खोनादोंना
औ खोनादों
बे हिनजाव नायनाय बारायखौ जोङो रबिबार नङाबा बा मंगलबार बारायखौनो थि खालामनानै लानाय जाहैबाय रबिबार बारायखौनो हिनजाव नायनायनि थाखाय मा होनो साबसिन होननानै हमनानै लादों आरो गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय दङ आरो बे हिनजाव गोदान नायनाय समावनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां फोथायनायबो दं आरो बेयाव जादों मा होनो ओ हिनजाव नायनो थांनाय समाव माने ख'दाल जावनाय नुयोब्ला एबा मानसि गोथै बाननानै लानाय थां नाय नुयोब्ला, औवा दाननाय नुयोब्ला, नेवलाया आगदानिफ्राय आगसिथिं थिं बारस'योब्ला थारमानि बेयाव जुलिया मोजाङै जोरा एबा गोबाव समसिम थांनानै माबा ओफ्राय हौवा नङाबा हिनजावा थैयो होननानै मोनसे फोथायनानै लानाय दं आरो ना खोनादोंना बेबायदिनो हाबा गोलावयाव नाय खांनायनि उनाव जेब्ला हिनजाव हौवानि न'खरा मोननैनिबो न'खरा गोरोबलायनाय जायो एबा मिलायलायो बे समाव जोङो मा होनो मोनसे बाथ्रा फावबो बाहायनाय जायो आरो थारमानि सेंग्रानो हाबा जानो गोनां सेंग्रानो हाबा बै सिख्लाखौ नायोब्ला मोनसे बाथ्रा बाव दङ जेराव थुरि नुयो बा थिगा बेयाव बा थिं गारो होननाय आरो बेनि बेनि गेजेरजोंनो जोङो बै हाबानि खोथाखौ मानो जु रि जेनग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव गासिबो थाग थिग जाखांनायनि उनाव जोङो हाबानि थाखाय मोनसे खाालार थि खालामनानै लायो मोननैबो न'खर जों गोरोबलायनानै आरोना
औ
ओमफ्राय हाबानि समाव गोदोनि समाव मोनसे नेम दङमोन बेनो जादों आसान आसान थेबनाय गोदोनि समाव मानो आ हिनजावनि न'खराव एबा न'मा न'आव हौवानि न'खरा माने जौ जौ बे मा लानानै थांनानै मानो हिनजावखौ नायनाय जायोमोन आरो बेयाव न'मा न'नि उखुमाव आसान थेबनानै गारबोयोमोनो आरो ओमफ्राय बे आसान थेबनायनि माबायाव बे हिनजावनि न'खरा फसायाखैब्ला बेखौ मा होनो फिरायफिननाय जायोमोन आरो हैफिननाय जायोमोन नि गेजेराव ओमफ्राय ओ हिनजावनि न'खरा हौवानि हौवाखौ फसायदोंब्ला बिजामादै महरै गनायोब्ला बे खौ माने हाबानि उनावसो बे आसान थेबनायखौ हैफिननाय जायो आरो जौ बथल लालाय लायनानै बेबायदिनो मोनसे नेम दं ओमफ्राय दानिया जोङो हाबा गोलावनि सोमोनदै आङो सुंद'यै फोरमायनो सानदों आरो बेयाव जोङो सिगां सानै बैराथि लानाय जायो ओमफ्राय बारलांफा थायो हाबा गोलावयाव आरो ओमफ्राय बेयाव ओ हिनजावनि माने हिनजावनि न'खराव हौवा गोदाननि न'खरा माने थांनानै ओ थिंख्लि बिबान लानानै बेयाव जोङो मा होनो ओ साननि मोनसे आरो अखाफोर मोनसे मोननै थिंख्लि बाननानै लांनाय जायो बे थिंख्लिखौ सोबबानो बारलांफाया लाङो आरो बैराथि ज'रा लानानै थाङो बेयाव हाबा गोलावा माने हिनजाव गोदान लायनाय समाव हौवा गोदानखौ थांफानाय नुनो मोना आरो। ओमफ्राय हौवा गोदाननि बिमायाबो थांफाया ओमफ्राय गासिबो न'खरनि मानसिफोरानो थाङो बे समाव मानो थिंख्लियाव आ सिनि फारसेथिं सिनि बेबायदि औवानि टेवलजों माने खाथबनानै लानाय जायो आरो न। ओमफ्राय गुदिथिं अखाफोर आरो बिजौ जौथिं मानो साननि थिंख्लि होनाय जायो खोनादों ना?
औ खोनादों।
बैराथि लानानै थाङो। हिन्जाव गोदानानो लायनो थाखाय गाजा गोमजायै थाङो। ओमफ्राय बेयाव बैराथिफोरा मानोे गय खावो आरो गय खावनाय दङ मोनसे नेम। ज बर'नि नेमावहाय बेयाव बैराथिफोरखौ जंखायनानै मेथाइ खननायबो जों नुनो मोनो। जों नुनो मोनो। बेनि उनाव बेबायदिनो बैरथिफोरा मानो जुलिफोर माने जोंनि बर'फोरनि जुलियाव माने गिदिर बिबान लायो आरो। ओमफ्राय उनाव हिनजाव गोदानखौ लानानै फैनानै हौवानि न'आव जुलि जायो। गोदोनि समाव माने बाथौजोंनो माने हाथासुनिनो बांसिन होनाय नुनो मोनोमोन। ओमफ्राय दानि दिनाव बाथौनिखौ एसे लादेर नानै ब्रह्म धोरोमजों आवाथि सावनायबो नुनो मोनो आरो हाबा गोलावाव। बेबायदिनो बा गोलावा जायो ओमफ्राय बेयाव जोंनियाव दङ हाथासुनि हाबायाबो दानि दिनाव माने हाबा गोलावखौनो म हमनानै लानाय जायो आरो हाथासुनिखौबो हाब बा गोलाव बायदिनो खुङो।
गोदोनि समाव बाथौआवसो मा होने बेबायदि एक्सट्रा मन्दप बानायनानै आलादा आलादा। मोनसे मन्दप बानायनानै हाबा गोलाव। हमानो खुंनाय जायामोननो बाथौआवनो खुंनाय जायोमोन। बिदि हिनजाव गोदानखौ लाबोखांनानै गाजा गोमजायै बरायनानै लाबोनानै हौवानि न'खराव माने हाबा होयो ओमफ्राय बेयावनो गोबां जोंनि समाजाव गोबां नेमफोर दङ। बेयावनो माने फन थाखा लानाय